औ होब खोनायाखै नोंथां
हेल' नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय नोंथां औ औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो कल हरनायनि जाहोनाव माबाफोर खोथा बाथ्राफोर दंमोन नामा नोंथां आन्दोआवहाय
औ औ नोंथां नोंथांजों आंहा मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो रायजायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन जे खोथायानो जोंनि ओ सुबुं समासाव सोलोंथाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों एबा जोंनि समाजाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों जोंनि सुबुं माहारि एबा जोंनि समाजा माबायदि जौगाबोदों एबा सोलायबोदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ औ औ दे बिदिब्ला होनबालाय नों नोंथाङा फोरमायलांदो आं एसे खोनासंनानै लानोसै
सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरोना नोंथां जोंहाथ' सोलोंथाइ बुङोब्ला नोंथां ओ जि गावनि थांना थानायाव। माखासे रोंगौथि बिखान्थि बायदिसिनाखौ जोंहा। आरजिना लानाय आरो नोंथां बेखौ जों बुंनो हायो सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि जानो हागौ नोंथां। बे फरायनानै लिरनायल' नङा। माखासे गियान बायदिसिना जेरैहाय बायदिसिना हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हाबा। मावनायखौबो जों सोलोंथाइनिफ्राय गियान आरजिनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो। बिदिनो आं नोंथांनो गिबियावनो ओ फरायनायनि बागै फोरमायनो सानदों लिरनाय फरायनाय। बे लिरनाय फरायनाय बुङोब्ला जोंहा उन्दै थाखोनिफ्राय फरायनानै गोजौ थाखोसिम। फरायलांनानै माखासे गियान आरजिनो हानाय बा गावनि। जि थना थांना थानाय जिउ राहायाव माखासे। जे हाबाफारि बिथांखिफोरखौ लानो रोंनाय बेखौ बुंनो हायो आरो। ओ गिबियावनो आङो। गोदोनि सोलोंथाइ आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनोसै गोदोनि सोलोंथाइयाव जोंहा। ओ माने एसेबांखि गोरों बा रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि मोननांगौआ जोबोद गोब्राबमोन, नाथाय आथिखालाव गोबां ओ रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि फरायसालि बेफोरखौ जोङो मोननो थाङो गोदोनि समावहायथ' जोंहा गोबां फरायसालिबो गैयामोन नाथाय आथिखालाव गोबां फरायसालि फैबाय बा जोंनि जे माखासे बिथिङावनो जोङो दावगाबाय जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बिब्दिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों दावगानायखौ माबोरै बुंनो हायोब्ला जोंहा खोमसि फोथायनायखौ खारहोनो हादों। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंहा गोदो गोदाय खोमसि फोथायबोबाय थानायखौ जोङो खारहोनो हा जेरैहाय दायना फोथायनाय बा ओ दायना बुथारनाय उन्दै समावनो हाबा होनाय बिदिनो हौवा थैयोब्ला हिन्जावखौ सावफादेरनाय जायखौ जोङो स'थि सावनाय बुंनाय जायो बिदिनो समाजनि बेलायावबा। बे बेलायाव गावजों गाव उन्दै गेदेर सानलायनाय मुगैलायनाय। धोनिगिरिबनि गेजेराव फारागथि थालायनाय बेफोरखौ जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों खारोनो हादों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा जि। जोंनि जिउआव थांना थानायाव माखासे गोनांथि जानाय। ओ बायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुननानै लानो हादों। जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां जायोब्ला गोदोनि समावहाय मा जायोमोन। थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन बा साइकेलजों थांनो गोनां जायोमोन।
नाथाय आथिखालाव बेफोरनि सोलाय। उरां जाफोरखौ दिहुननो हाबाय बा दैद्रा बा दैनिहा बेफोरखौ जों खमावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खोबहैनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ माखासे जि जोंनि नांगौ जेरैहाय जों बुंनो हायो ओ बिरोंदामियावहाय बेे जोंनो नोंथां आ जेरैहाय जोङो फननि गेजेरजोंनो नोंथांनो बाथ्रा दैलायदों सोलनायनि गेजेरजों। फैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो बिदिनो जोंहा गावबाव जेरैहाय ओ हारिनि हारिमुवाबो जोंना ओ सोलोंथाइनि गेजेर गोबां जौगानाय नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय मा खालामोन जोहा दा बिदिल्बा ओ। बिदिनो जिब जुनारखौ बोलिनाय बेफोरखौ जोङो फालियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि सोलाय जोङो बहुत बायदिसिना फिथाइ सामथाय बिबार बेफोरजोंनोङो मोदाय बायदि। फुजिनाय जायो आरो नोंथां
आरो बिब्दिनो जोंहा माखासे जौ जुवाजों गबावना थानाय बे जौ जुवाजों गबहाबना थानायखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो होस्रांनो हादों बा ओंखारनो हादों होननानै जों बुंनो हागोन। बिब्दिनो सोलोंथायाइ लायोब्लाथाय सासे सुबुङा माने समाजाव गावनि सिनायथिखौ दानो हायो होननानै जों बुंनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो नोंथाङा साख्रि बाख्रि बा बुहुमनि जेसेबांखि गिदिर गेदिर उम हाबाफारिफोर बेफोराव नोंथाङा बाहागो लानो हायो आरो, बेल' नङा ज नोंथाङा सोलोंथाइनि गेजेरजों साख्रिखौ मोनथारगोन बे नङा सोलोंथाइनि गेजेरजों साख्रिखौ मोनगोन मोना बेयो नोंथांनि नाजानाय आरो नोंथांनि खाफालनिसो खो था होनना जों बुंनो हायो। सोलोंथा मा होनो
जोङो साख्रिनि अनगायै जिउआव थांना थानाय, बा जोङो मा रोखोमनि हाबाफारि मावलाङोबा जोङो जिउ खुंलांनो हागोन बेखौ साख्रिजों लोगोसे फोरोंथायाइ बा सोलोंथायाइ होनो हायो आरो जोंहा फरायनायनि अनगा ओ सोलोंथाइ जेरै जोंहा
माखासे ओम जेरैहाय दामजु दामनाय बा जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोर दामजु दामनायाबो फोरोंथाइ बा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा जायो आरो बिदिनो माखासे जेरै ओ मेथाइ रोजाबनाय मोसा गेलेनाय बे फोरो माखासे फोरोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों जायो। सोलोंथाया मा खालामो जोंनि हारि समाजखौ खौसेथि खालामो आरो गावजों गाव बुजिलायनाय सानस्रि बायदिसिनाखौ फोरमायथिलायनाय बेफोरावहाय गोबां मदद बा हेफाजाब होयो।
गेजेरजों सुबुङा ओ गावनि जे ओ गोहोखौ दिन्थिनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि मोनथाय बायदिसिनाखौ लानो हायो। सोलोंथाइ थायोब्ला नोंखौ गुबुन सासेया रावबो नोंखौ गादबनो बा गावनि सिङाव लांनो हानाय नङा आरो नोंथां बिदिनो सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गोबां हेफाजाब होदों आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे ओ गलादार बा दखानदारियाहाय गावनि बेसेननि हानाय नङा आरो ना बा बेसेननि जे हिसाब खिथा बेखौ बियो खालामनो रोंनाय नङा जुदि सासे सुबुङा स्निजि रांनिमोन मोनसे मुवा बेसाद बायबाय। बेखाय बिथाङा ओ बे सुबुं बायनाय सुबुङा जौसे रां होदो। जौसे रां होनायाव बेसेबां रां नांगौ बेखौबो सोलोंथायनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो जुदि सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ हाबा मावोबा बा बिदि गला दखानदारि मावोब्ला बे सोलोंथाइ गैयि सुबुंनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोन
नो हागोनखौ जोङो नुहुरो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बायदिसिना ओ आबाद मावनाय दोरोङारि आबादनि सोलाय जोङो बिगियारि आदबजों आबाद मावनानै बांसिन मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। बेनोसै नोंथां जे आं नोंथांनि सिगाङाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै जे फोरमायथिनाय बेखिनियानोमोन नोंथां। थिग नोंथाङानो बेबायदि आं जे सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायथिबाय बिबदिनो नोंथाङाबो माबाफोर बा माबेबा सोमोन मोनसे आयदानि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा नों
औ नोंथां औ आं बे मुलुगनाङारि बे दुंखावनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथां। नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंबानो जाबाय ना नोंथां। औ जागोन--ओ जोंनि गेजेराव मुलुगनाङारि दुंखावनाया मानि थाखाय जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला बै जाय गुबै जाहोन बे फोरनि सोमोन्दै आं माखासे बुंनो सानदों आरो बुंलां होगोन। ओ जोङो दा मानि थाखाय बेयो मुलुगनाङारि दुंखावनाया जादों बैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय।
जाय जोंनि सुबुं अनजिमाया
आ एबा जोङो माखासे होबथानो हायै सुबुं अनजिमा बांबाय जायनि जाउनाव जोंनि माखासे आ न'आव बानायनो थाखाय जोङो हाग्राफोरखौ एवनो गोनां जाबाय। एबा लांदां खालामनो दानफायनो गोनां जाबाय बिल्डिंफोर लुब बाय एबा बिदिनो माबा मोनसे कल कारखाना लुनो थाखाय जोङो हाग्राखौ साफा खालामबाय बैफोर बायदिजों जोंनि सु ओ मा होनो बुहुमनां दुंखावनाया जानानै फैदों आरो उम बै बुहुमनां दुंखां खौ होबथानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मानो सुबुं अनजिमानि अनजिमाखौ जोङो बारायनायखौ जों खम खालामनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं अनजिमाया जेसेबां बांगोन एसे बां जोंनि हानि हानि बिबां एबा जोंनि हा बेयाव थानायनि बिबाङा जोंनियाथ' होनबा बारानिफ्राय बारा नांगोन जागोन एबा हाग्रामा ओनसोल बेखौ जोङो लासै लासैनो दानफायजोबनानै जोङो बेयाव थानो जायगा लागोन सुबुंफ्रा आरो लासै लासै बिनो बिफां लाइफांखौ बिसोरो दानफायनानै बिसोरो मा खालामगोन बिल्डिंफोर लुगोन नङाबा माबा मोनसे सरक लुगोन एबा माबा मोनसे उददगफोर दारिमिनारि फसंगोन आरोना नोंथा। बैखौ जोङो होबथानाया जोबोद गोनां थार जानानै फैदों जोंनि दानि मुगायाव जोङो बेफोरखौ होबथायाबा जोङो इयुन नाव एबा फैगौ समाव जोङो मोनसे खैफोद गोनां जेंनानि सायाव जों भुगिनांनो हागौ। जेरै जोङो बुंनो हागोन गोथां न'नि गेस। बै गोथां न'नि गेसा जाहैबाय मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला बै जोंनि अजन लेयार होननानै बुङो। जोंनि अख्रां मायाव बै अजन लेयारनि थोरफोआ जोंनि गेजेराव लासै लासै लासै लासैनो मा खालामबोनो हमदों बैयो गोबानिफ्राय गोबा जालाबोनो हम दों आरोना। बै बै गो-गोथां न'नि गेसा जाहैबाय सानदुंनिफ्राय रि फिनानै फैनाय बैयो जोंनि मोदोमाव नाङोबा एबा जोंनि मोदोमाव गोग्लै फैयोब्ला बैयो जोंनि मोदोमाव एबा बिगुराव मा खालामगोन बिगुरनि बेराम खालामगोन आरोना। सि किन पक्स एबा माबा मोनसे गिदिर गिदिर बेमार बिगुरनि बेराम बेखौ खाला ओं खालामफैगोन आरोना। बिनि थाखाय जोङो बेखौ होबथानायनि गुबै राहाय एबा राहा लामायानो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमाया बाहायनाय माखासे गारि मथरनि उखुन्दै माबा मोनसे प्लास्टिक एबा टायारफोरनि उखुन्दै सावनाय एबा दारिमिनारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोरबायदि उखुन्दै बिस गोनां उखुन्दैया जोंनि बारमण्दलाव गोरोबफानानै एबा मा जानानै लगायनानै जोंनि बै अजन लेयार बैखौ जों जोंनि बै गोजोन लेयारखौ लासै लासैनो जाम्फबबोनो एबा जाख्ल'नो हमदों आरोना नोंथां, जाय ओ ओ बिस गोनां गेस, बै बिस गोनां गेस बैयाव मा खालामदों लासैनो बिनि अजननि लेयारखौ एसे एसे सानफा एफा सानफा एफा सानफा एफा एसे एसे गोथां गोथां मा मा खालामदों गोबा गोबा खालामबो हदोंथां बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिया सांग्रां जानांगोन आरो इयुन खौ जोङो सानहरनांगोन आरो जोङो इयुनाव बेफोरबायदिया जानानै फैयोबा जों सुबुं माहारिया मोनसे खैफोद जागोन आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन नैरोजा नैजि मायथाइयाव जोङो कर'ना भाइरास फैदों बे कर'ना भाइरासाव जों मा मा जादों होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखाबाय। जेनेबा जोङो लकडाउन जे मा होनदों बयबो रावबो न'नि फ्रायनो ओंखारनो मोना लामायाव ओंखार थानो मोना ज'यै थानो मोना। बै भाइरासाआ जोंनि गेजेराव मोनसे गि ख्रंथाव मोनसे थासारि लानानै फैदों बेनिफ्राय बांसिन गाज्रिसिन थासारि लानानै फैगोन होननानै आं आं सानो आरो नोंथां आरो बेैफोरखौ बासायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो बांसिन बिफां लाइफां गायनांगोन आरो बिफां लाइफां गोनांखाखौ जोङो दान फायनाङा आरो जोङो साफ्रोमबो फांफा फांफा एबा सानफ्रोमबो फांफा फांफा जों बिफां गायनानै जोङो आदर लानांगोन बिफाङा गायनानैल' जाया आरोना नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो फिफांखौ गायसे गाय माने जोङो बेयाव दै लुनाय, आदर खालामनाय, साफा खालामनाय, हाग्राफोर खौ बैफोरखौ जोङो नायै नायै नायनानै जोङो मोनसे गोजौ फिफांसिम लांहोनो, लांनो हा गोन आरोना। बिदिनो दायो बेनिफ्राय ओखारनाय उखुन्दैफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन जोङो दारिमिननिफ्राय बांद्राय बुस्थु दिरुननायखौ जोङो बन्द' खालामगोन खालामनांगोन आरो ना आरो ओ दंबावो गोबां रोखोम- खोमनि जोङो ओं मोननो हायो आरोना नों थां‌। जेरै जोङो प्लास्टिक बाहायनायजों बैफोर फ्लास्टिक खौ जोङो बांद्राय बाहायालासेनो जोङो एसे खम बाहायनाय जोङो मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बैखौ जोङो बाहायनांगोन जेरै जोङो माखासे जोङो लाइनि थोरसि थाराय ओ थाइ-थाइजौ बिफांनि, थाल बिफांनि एबा माबा मोनसे से बेनि थोरसिफोर मोननो थांबायना नोंथां जे जा दानि जुगाव जोङो मोनसै बेैफोरखौ जोङो बाहायनांगोन आरो ना जोङो बै प्लास्टिक खौ‌ जों गारनानै जोङो बेखौ बाहायनाया गोनांथार जानानै फैबाय जोंनि दानि जुगाव एबा नैबे नैबे दानि दिनाव आरो ना। उम आ बेफोरनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौआ आरो जोङो बेखौ होबथानाया जोंनिनो बिबान होननानै आङो सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां मोजाङानो जे नोंथाङा जे आबहावा बा बिदुं बांनाय बा मुलुगनां बिदुं बांनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिनानै होलांबाय। ओ नंगौ नोंथां बे मुलुगनां बिदुं बांनाया जोंनि बुहुमाव गोबां जे सुबुं माहारि बा जिब जुनार थांना थानायाव गोबां गोहोम खो ख्लैदों। बिद्बिनो जोंहा बिनि गुबै जाहोनानो जों बुंनो हायो जे सुबुं अनजिमा बांनाय। जोंहा बुहुमाव गोबां बिबांनि सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे गोबां बिफांनि ओ गोबां बिबांनि बिफां लाइफां दानफायनाय बेनि गेजेरावबो जोंहा ओ बुहुम बिदुं बांनाया सोमजिगासिनो दं आरो नोंथां। दे अब्ला नोंथां। नोंथाङा जे जों दिनैनि सावरायलायनाय बे समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोनबाय नोंथां बा गोजोननाय थाबाय।